हेल' ओ खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
अ।
औ नोंथां खोनादों।
दा जों होमबा दावबायनायनि सायाव रायलायदोनि नोंथां।
औ नोंथां दे।
दावबायनाय होनना बुङोबोला थ' जों मिथि खायो दाबसे जायगानिफ्रा फ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम ओ दावबाय चिनाय
नंगौ नोंथां।
दा बे दावबायथिंनायाव जों गोबां रोंगौथि एबा गियान मोनो।
औ नोंथां।
औ बे गियानखौ जेरावनाखि जों बिजाबनिफ्राय मोना बे गियानखौ खौ जोंङो ओ मेगनजों नुनानै सोलोंनानै गाव आरजिनो हायो आरो बे गियानखौ।
औ नोंथां नंगौ।
दा जोंहा दावबायनो थाखाय ओ गोबां गुबुन हादरफोरावबो थांनो हायो बा गावनि आसाम हादोरावनो जेना खि समायना समायना जायगा बेवहाय दावबाय थंनानै गियान लानो हायो नङा होमबा बे दाउ खौ नोंथाङा गारिजों बा माबा मोनसे जे ओ रेलगारि बेफोरजों थांनानै ओ गियान आरजिना हायो आरो जे जेरि ना खिबा ट्रेननि गेजे-गेजेरजों नोंथाङा दावबायनानै जेनेबा ट्रेनाव ट' गोबां मोजां आरो गाज्रि सुबुंफोर लोगो मोनलाङो नालाय
ओ
बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा गनजों नुनानै माखासे जेनाखि रेलगारिनि थासारि फोर बेफोराव सुबुंफोरा माबोरै जायो बा बिसोरो माबादि दि थासारि सोमजि होयो बा बिसोर बिसोर बबाव बबाव दावबायहैयो बा बिसोरो मानि नि थाखाय फ्राय ओ ट्रेन गाखोफैदों बिसोर बबाव थांनो नागिरदों बे खौ जों बिसोरनिफ्राय सोंनायनि गेजेरजों मिथिनो हायो आरो
ओ आतसा-आतसा
नोंथाङा बुंनायसै दे नोंथाङा दावबायनायनि बागै एसे।
आदसा नोंथां दावबायनानै होननाय दावबायनाय होननानै बुङोब्ला नोंथां ओ दानि दानि मुगायाव आरोखि ना नोंथां
औ।
दानि मुगायाव दावबायनाय होननानै बुङोब्ला ओ बेखौनो बुंनांगोन जोङो ओ दावबायनानै मोजां मोनो आरोखि ना माखासे सुबुंफोरा आरोखि ना नोंथां?
औ।
माखासे सुबुंफ्रा माने साफ्रोमबो दावबायनानै मोजां मोना मान खायफा दं आरोखि ना दावबायनानै मोजां मोनो दा खोनादोंना नोंथां?
औ औ दे बुं।
थां आस्सा नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायखांखो बुंनो हागोन नामा?
दावबायहैयाखै नोंथां नाथाय आं आसामाव थानायावनो जेनेबा कामाख्या बा जोंनि ओरैहाय थानाय ओ मानास नेसनेल पार्क बा रायमना नेसनेल पार्क बेफोर खाथि खा। खौ आं दावबायहैबाय आरो। जेनेबा ओ जोंनि आसामनि देरसिन मन्दिर होनोबा जेनेबा मा खामेखा जों बेखौनो मिथिनो हायो आं बेयाव खननैसै आरो थांनाया। दा जों बेवहाय दावबायहैनायनि गेजेरजों ओरैबादि। ओ मोजां गियान आरजिनो हायोना। जेनेबा नोंथाङा बेवहाय। थाङोबा गोबां ओ गुबुन गुबुन हादरनिबो बा गुबुन गुबुन। जायगानि सुबुंफोरखौ। बेवहाय ओ दावबायदिंफैनायखौ नुनो मोनो आरो बिसो बिसोरो ओरैबायदि गोथार गोसो बा बिसोर फोथायनायजों मा कामेख्या दिबिखौ खुलुमफैयो बा बिसोरो मा कामाखख्या दिबिनाव आर'ज गाबनो फैयो। बिसोरनि गोसोआ माने गोथार आरो। औ जों दा बिसोरनिफ्राय सोलोंनो हायो। मानि जों दाउ। दावबायनानै बबेबा मोनसे मन्दिरफ्राव दावबायबाबो जों ओ गोथार गोसो लानानै बिदिनो खुलुमहैयोबा जों। बोर बा माबा मोन जे नोंनि गोसोनि साननायखौ आर'ज गाबोबा मोनफुङो बे। बेफोरबादि ओ फोथायो आरो बा गोबां फोरमानबो दं बेफोरबायाददि जाफुंजानायबो बेनिखायनो जों बेफोरबायदियाव दाउ दगबायायोबा बिदिनो आरो गोबां रोंगौथि मोननो हायोबा गुबुन मानसिफोरनिफ्राय सोलोंनो हायो।
अ
दा ओरैनो नोंथाङा बबे बबेयाव दावबायहैखो एसे फोरमायनो हागोन? हागोन नामा ना दावबायहैयाखै ना गुबुन हादरफ्राव थांदों खिथादो
अ आदसा नोंथां आंथ' बुंनो थाङोब्ला आङो भुटानाव थांखोम आरोखि ना नोंथां
औ औ बरिया
भुटान होननानै बुंब्लाथ' जोबोर मोजां जायगा नोंथां
नोंगौ
थांदोंमोन टु थावजेन टुवनटिफराव थांदोंमोन आरोखि ना नोंथां
औ औ
थाखाय दावबायनायजों लोगोसे आङो भुटानावहाय गोबां नलेजबो मिथिनो मोनबोदों आरोखि ना नोंथां सोलोंनानै फैनो हादों आरोखि ना नोंथां
औ औ
भुटाननि थानाय जानाय बेफोरनि बादै आं एसे मिथिनानै मोनबोदों आरोखि ना नोंथां
औ औ
ओमफ्राय आङो भुटानाव थांखांनानै फैनानै आरो आङो बेरायहैबावदों शिलं मेघालया बेफोराव आङो दावबायखांजोबबाय आरोखि ना नोंथां
औ औ
थाङोब्ला आङो नोंथां अनेकथा जायगा माने दावबायबाय आरोखि ना
औ औ
दावबायनायजों लोगोसे आङो माखासे मानि गियानफोरबो आरजिनानै लानो हाबाय
औ
मोजां मानिे दावबायारिफोर लोगो मोनो आरोखि ना नोंथां
औ औ
रायजलायनानै माने एसे गोसोफोरखौबो माने गोजोनग्लायनाय मोनो आरोखि ना नोंथां औ ओमफ्राय आङो दायो आङो दावबायहैनो थाखाय मोनसे जायगायाव प्लानिं लाबोावदों आरोखि ना नोंथां
औ नोंथां
ओ आङो नेक्स्ट मानि मानावहाय आङो बेरायहनायनि टारगेट दं आरोखि बाव थांथारगोन आरोखि ना आङो ओम दार्जिलिंआव थांनो थाखाय आङो थांखि लादों आरोखि ना नोंथां
अ औ औ दार्जिलिं
दार्जिलिंआवहाय औ जा मोजां जायगा बियो बेरायहैनो आङो गोसोआव दं आरोखि ना
औ
दायो नोंथाङा मा मा जायगायाव बेरायखांखो दावबायखांखो
आं दहाय बुंनाय बादि आंथ' गुबुन हादोराव बेरायहैयाखै नोंथां
ओम
सो आं बुंनाय बादि जेनेबा जोंनिया आसामाव थानाय देरसिन मन्दिर जायखौ होनो जों मा कामाखक्या थेमपल होनो बेहाय थांबाय ओरैनोथ' आं बेनि अनगायै जोंनि जायगानि ओरैनो लकेल बे नेसनेल पार्कफ्राव बेरायहैबाय आरो जेनेबा मानास रायमना बे फोर जोंनि खाथि जायो नालाय बेेफ्राव थांबाय आरो दा जों रायमना नेसनेल पार्क आवबो वाटार पार्कबो खालामनाय नुबाय आरो बिनि खाथ थियावहाय दा बेवहाय उ गुबुन गुबुन जायगानिबो फैहांबाय आरो बिदिनो दुगैनो बा बेरायनो बेफोरबायदिनो रायम'नायाव हाबनो भिजिट खालामो बेफोरबायदिनो फैग्रा जाबाय आरो जोंनि बे ओरै माबायावबो ओ जेनाखि जोंनि एरियानि रायमना नेसनेल पार्क बेवहायबो
आतसा आतसा आतसा
नंगौ गोबां दावबायनायनि गेजेरजों मोजां बा गाज्रि लोगोफोर मोनो । बा बिसोरनिफ्राय जों जेनाखि ओ बिजाबाव मोनि रोंगौथि बेफोरखौ जों दावबायनायनि गेजेरजों मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
आ बेफोर दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो जायखौ जों ओ गोबां बुंनो थाङोबा गोबाङै गोबां नलेज आरजिनो हायो दावबायनायनि गे जेरजों
नंगौ नंगौ
दा नोंथाङा ओरैनो ओरै ओ जेनाख खि आं दहाय बुंनाय बायदि रायमना मानास बेफोराव बेरायफैयाखै नामा?
आदसा नोंथां आङो बेफ्राव थांबाय थांनाया थांखांबाय आरोखि ना नोंथां । गोबां खाथि खालानि जायगाखौ आङो बेरायखांजोब्बाय आरोखि ना नोंथां ।
औ औ बे नोंथां नोंथाङा मिथिगौ नामा बे रायमना सेरजों दि मोनसे दै बो होनाय दं बेनि मुंखौ मिथिनो हागोन नामा नोंथाङा?
आ आतसा बेखौथ' ओ संकस दै होननानै बुङो नोंथां ।
औ औ औ बेयो वेस्ट बेंगलजों एसे नांजाबनाय ना? औ
उ बेजोंनो नांजाबनाय औ
औ
औ ओ नोंथां ओ नोंथाङा ओ भुटानावहाय बेरायहैाखै नामा दासिमबो?
आंथ' थाङाखै नाथाय जोंनि गामिनि सासे लेंदोंमोन आंखौ थांनो नाथ थाय आं थांनाय जायाखै आरो भुटाननि जेनाखि समायना रमायना नुथाय आं बेखौ नायनो गोसो जादों आरो दैबो बोहैनाय दंसोगारो आरो भुटाननि हाजोजों बे बेफोराव थांनो गोसो जादों आरो नाथाय थांनाय जायाखै दासिमबो बा
अ अ अ नोंथाङा दावबायनाय होननानै बुङोब्ला माजों दावबायनो मोजां मोनो ट्रेनजों ना बाइकजों ना कारजों ना साइकेलजों
आं आं दावबायनो होननानै बुङोबा बा ट्रेनजोंनो साबसिन मोजां मोनो ट्रेन ओमफ्राय बाइक ओ बुंनो थाङोबा आङो बास गाखो गाखोनो हाया कार गाखोनो हाया जायनि थाखाय आं ट्रेनखौनो साबसिन मोनो आरो
आतसा
ट्रेनाव माने स्लिपार आव थांनो हायोबा मोजां आरो बिदिनो जेनेरेलफ्राव थाङोबा आथिखालावथ' जों नुनो मोनखायो ट्रेनाव गोबां होंगो दोंगो मानसि नङा होमबा
औ
बेवहाय नों मोजां गाज्रि गोबां मानसिफोर लोगो मोनगोन आरो दा फोराव थाङोबा साबसिन आरो नोंथाङा जुदि आरामै थांनो लुबैदोंबा बा नोंथाङा जेनेरेलाव थांनानैबो माखासे गियान लानो नाय जेनेबा माबायदि सुबुं लोगो मोनो बेफोर बायदि आरोना बेफोर निफ्राय गियान मोननो हायो दे होम ना नोंथां जोंना टाइमाबो फैयै फैयै जोबबाय औ दे होमबा लाखिनोसै ना?
दे दे दे।